खोनादोंना नोंथां औ औ आङो दायो रैनो' दङ नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दङ?
आंबो ओरैनो दङ। ओरैनो थागासिनो ओ बिदिब्ला जोङो दायो जिथु बर'फोरनि जानाय लोंनाय बिनि सायावनो एसे सावरायसै
औ बियो मोनसे जोबोर मोजां थफिख बेयो रायज्लायज्लागोन रायज्लायजागोन औ दे बिदिब्ला नोंथाङा मा मा जानो मोजां मोनो बर'फोरनि मा मााखो बांसिन जानो मोजां मोनो बे नो फोरमायदो
आंथ' जानो लोङो होनोब्ला जितु ओ बर'फोरनि आंगो जानाय मैगंफोर बेफोरखौ मैगंफोरनि सायाव आङो एसे बुंनोसै ओ जिथु अनला बर'फोरनि आंगो होननानै बुंजायो गोदोनि फ्रायनो बर'फ्रा ओ जाबोदों अ बे अनला मैगं आं जोबोद मोजां मोजां मोनो जानो आरो बिनि अनगायै जि नारजि नारजि अमा बरफ्रा गोदो औ गोदोनिफ्रायनो नारजि औ नारजि नारजि अमा बरफ्रा गोदोनिफ्रायनो नारजि अमा जाबोयो नंङा होमबा गोदोनिफ्रायनो माने अनसाय जानाय बियो बरफोरनि मोनसे आंगो मैगं होननानै बुंजायो उ माने आंबो बर नालाय बिनिखायनो आंबो बिराद मोजां मोनो आरो नारजि अमा जानो ओमफ्राय
औ
बाव सबायाइ सबायाइजों दाउ सबायाइजों दाउ जानो आं जोबोद मोजां मोनो औ आरो बिनि अनगायैबो थाइगिर जि ओमफ्राय थास ओ थास बेदर थास। ओ थास आय थिं थास बिबार। थासनि गास सिबो गासिखोबो आं जानो मोजां मोनो ओमफाय नोंथाङा इसे। जे बुंनो हागोन नामा जे नों। नोंलाय ओ नोंथाङालाय माखौमाखौ जानो मोजां मोनो।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
औ।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
औ।
बेफोरखो आरो लोगोसे।